अ नोंथां अ हेलौ नोंथां अ खोनादोना अ औ खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
अ आं नोंखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं माने नोंजों माने मा होनो बे खौ आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोनना।
औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां
औ दे होमबा नोंथाङा एसे सावरायनानै मा होनो बेखौ एसे फोरमायना होग्रोनो हागोनना।
औ औ ओ थारैनो फोरमायनानै होगोन नोंथां ओ जोंनिया गिबियावनो आबाद होनोब्लाथ' जों बर' सुबुंफोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय हारि आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर' सुबुंफोरा आबाद मावनायाव जोबोद मुखुब जानानै थायो आरोना नोंथां ओ बिदिनो जोंङो जेब्लाना दैज्लां बोथोर सफैगोन अब्लाना जोंङो गिबियावनो ओ बर' सुबुंफोराहाय माइ आबादखौ मावनो लाग्रोयोमोन आरोना नोंथां ओ मानो माव मोन होमब्ला जोंङो जाहाथे बोसोराव बोसोरसेनि थाखाय जोंङो ओ जानो थाखाय मोनजायो आरोना नोंथां बा जोंङो बे माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो जोंङो बोसोरसेया बोसोरसे समहालागै जोंङो जानो हायो आरोना नोंथां। ओ बेनि थाखायनो जोंङो गिबियावनो बर' सुबुंफोराहाय ओ माइ आबादखौ मावग्रोयो आरोना नोंथां। ओ जोंङो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जोंनो जोलैनि गोनांथि जागोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बे जोलैखौहाय जोंङो गिबियावनो ओ मानिफ्राय मोनगोन होनब्ला जोंङो बेखौहाय ओ बाजार बा गलाफोरनिफ्राय जोंङो लायनांगोन बा जोंङो बोसोरसे सिगां मावखांनाय जोलैखौ जायखौ जोंङो बुङो माइज्लि बेखौहाय जोंङो ओ दोननांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंङो जेब्ला बे खौ ओ बस्थायाव सोनानैहाय दैयाव जोंङो फुख्रिबा दैमायाव सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां हरथामनि थाखाय जेब्लाना जोंङो बे दैयावहाय हरथाम सोमनानै दोनखांगोन अब्लाना जोंङो बेखौ हरसेनि थाखाय बोखांनानै आरोबाव हायाव फोरानना दोननाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे बेनिफ्राय गाजा ओंखारनाय जायो। बे गाजा ओंखारोब्ला जोंङो दुब्लि फोथारावहाय लांनानै बेखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां जोंनाथ' खोथिया फोनो थाखाय गोदो गोदाय हालजों मोसौ हालजोंनो एवनाय जायोमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला ओ ट्रेक्टरजोंनो गोबां सुबुंखौनो आबाद मावनायखौ जोङो नुसैयो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो जे जायगायाव ओ माइ खौ बा खोथियाखौ फोगोन बे जायगाखौ जोङो गिबियावनो हालेवग्रोनानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेयाव दै होनांगोन दै होखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव ट्रेक्टरजों बा ओ मोसौजों हालेवनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहायसो जोङो बेखौ ओ सोमनानै दोनखानाय माइज्लिखौ गाजा हरनायखौहाय जोङो लांनानै बेखौहाय खेरखाबा माखासे दोनग्रा आइजेङाव लानानै जोङो मुथा मुथानो सारनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला बियो ओ फोखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो गायनो जागोन से माससोनि उनाव अब्ला जोङो बेखौहाय गायनो लाहार फाहार खालामनाय जायो आरोना नोंथां ओ माबोरैहाय गायगोन होनोब्ला जोङो बेखौ गामिनिनो आइजो माहारि बा सेंग्रा-सिख्ला लाइमोनफोरखौहाय लानानै जोङो गिबियावनो बे खोथियाखौ फुग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बे खोथियाखौ फुनानै खानो थाखाय जोंनो मुथि खानो थाखाय माखासे मुवानि गोनांथि जायो जेरै जोङो औवानि थेंगल बा गय दुनायखंनि दिरुं बा जोङो ओ खासि हाग्रा बा थोरि हाग्रा बेखौ लायनाय जायो आरो ना नोंथां बेजोंनो जोङो ओ मुथि खानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ रोगानानैहाय जि जायगायाव जोङो ओ आबादखौ मावगोन बे जायगाखौ जोङो गिबियावनो ओ खारायग्रोनानै लानांगोन आरोना नोंथां खारायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ खदालजों लानानैहाय ओ जावनांगोन आरोना नोंथां आलि दाननांगोन बेनि उनावहाय जोङो आरोबाव खनसे हालौनानै आलि खोनाय जायो आरोना नोंथां आलि खोखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेबायदिनोहाय माइखौ गायो आरोना नोंथां माइखौ जेब्लाना जोङो गायगोन अब्लानाहाय बेबायदिनो गामिनि गासैबो ओ लाइमोन बा सेंग्रा सिख्ला बा आइजो माहारिफोरखौ खौ लेंनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि हालामाव माइखौ खौ गायनाय जायो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनि हालामावहाय दैज्लां बोथोरावहाय ओ गोबां बिबांनि आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ। बेबायदिनोहाय जोंनि हालामावहाय गोबां रोखोमनि दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय जायो जेरैहाय दैज्लांनि जिंखा दैज्लांनि सबाय बिमा दैज्लांनि खुमब्रा दैज्लांनि पानिलाव बा दैज्लांनि जोगोनार बायदिसिना मैगं थाइगं जोंनियाव ओ दैज्लांनि हालाम दैज्लांआवहाय मावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनि हालामखि ओ गोबां मैगं थाइगंखौ दैज्लाङाव मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनिनो जोङो गिबियावहाय दैज्लां बोथोरावहाय ओ जेब्ला बैसाग दान सफैगोन अब्ला जोङो ओ माइ आबाद मावनायखौ नुजेनो आरोना नोंथां जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय। ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननिखिबो ओ माइ आबादखौ माबोरैहाय मावो
औ-औ हागोन नोंथां।
औ।
जेनेबा दाथ' बुंलांबायानो जेनेबा माइ आबादखौ माबायदिहाय माबोरैहाय जेनेबा गायो। एबा मावो नङा होमबा ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो एखे रोखोमैनो आबादखौ मावलांनानै जायो आरोना जिहेथु बेयो माइ आबादानो जा। जेनेबा-जेनबा ओ मा होनोमोन।
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंहाबो माने जोंहा माइ आबाद मावनोबाथ' जोंहा गोदो जेनेबा माने आगोलावहाय जेनेबा से बोसोरसो सिगां माने-माने गायखांनानै मोननाय आबादनि जेनेबा बिधान बेखौ जों लाखिनाय जायो आरो ना जेखौ जोङो माइज्लिबो होनना बुंनाय जायो। बेखौ जोङो न'आव गायखानाय गैया गैयाब्लााबबो माने जोंहा माने हथायाइ बाजारावबो जोङो बायनानै लायजायो आरोना
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायादिनो जोङो माने बिदिनो लाबानैहाय जोङो बिदिनो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना जेनेबा फाथोनि अबस्थायावहाय जोङो बेखौनो माने बिदि आराम खाथिनानैहाय जोङो सोनानैहाय जेनेबा जों दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना बिदिनो ओ औ बिदिनो जोङो दैयाव सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो जेनेबा बियो जेबा बोखांनो हानाय जाबाय जेनेबा बेखौ जोङो बोखांबाय बिनि उनाव बेहाय जोङो मोजां जागायावहाय जेनेबा सदाह जेनेबा जोङो दोननायखौ नुनो जेनेबा जागा गुवार मोजां नायनानै जेनेबा बे दै सरदनानै थागोन ओमफ्राय बिनि सायाव जोङो जेनेबा थालिर फस्ला जेनेबा थालिर बिलाइ बिदिनो होनानै जोङो दोनो आरोना जेनबा। ओमफ्राय बियो गाराजजा बेरहोनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो जेनेबा बेयो गा
औ औ। औ नंगौ नोंथां। औ औ। औ नंगौ नोंथां। औ। औ औ नंगौ नोंथां। औ। औ नोंथां नोंनिया नेटनि एसे प्रब्लेम जानांगौ जानांगौ नोंथां आङो खोनाफैनो मोनाखै बे नोंथां।